हेलौ खोनादोंना नोंथां? उम बे समाव जों दसे सम फिथाइ सामथायनि सोमोनदै रायज्लायनोसै जोंहा। फिथाय सामथायखौ जोङो नुनो मोनो गोबांथार रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नङासै दैलां मेसें बेफोरबायदि बोथोर लानानै बोथोर थाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों बेबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जानोब्ला जों मा खालामनांगौ आरो माबायदि जों गायनांगौ ओ जोङो माबायदि जोथोन लायोबा जों मोजांसिन ओ आबादखौ बा फिथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथां मोननिखौ मिथिनानै लानि।
औ
अब्ला नोंथांनि न'आवलाय माबायदि फिथाइ सामथाइफ्रा दा दैलां बोथोराव दङ बा मा फिथाइआ नोंथांमोननि न'आव दङ बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन बे समाव दसे सम नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि
बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलजोंथ' ओ बिदिनो जेनेबा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस लिरख' थालिर गय मानि बेफोरखौ दा जों नुनो मोनो ओमफय बिदिनो जोंनि न'आवथ' ओ बिदिनो दङ खान्थाल दङ थाइजौ दङ आनारस दङ लिरख' दङ ओमफ्राय बिदिनो थालिर दङ ओमफ्राय बिदिनो गयआथ' थाखायो बिथ' बयनिबो न'आव दाथ' खमनखा बेथ' बयनिबो न'आव मानि थंसेबाबो माने गय फिफां खौ नुनो मोनखायो जोङो बांसिनानो ओमफ्राय बिदिनो माखासे ओ फिथाइफोर दङ बिदिनो ओमफ्राय मुदुफुल दङ लेबु दङ बिदिनो ओमफाय थाइजौ थाइजौ होननानै बुङोब्ला थाइजौनि थावनायखौथ' जों बा बयबो मिथिखायो बांसिन दाना बिदिनो थाइजौ थावनाया गोदै जायो ओमफ्राय गोथां समाव गोखै जायो ओमफ्राय बिदिनो मानि जायगा लायै जायगाबो जायो आरोखि ना नोंथां मानि बबेबा हासार गोनां जायगायाव मानि थाइजौखौ जेनेबा गायदोंबा मानि बांसिन गोदै बेफोरखौ नुयो जोंङो हासार गोनां जायगायाव ओमफ्राय बिदिनो बबेबा थाइजौआ मानि ओ अबेबा ओ हासार गैयै जेनबा एसे रानस्र स्राव जायगाफोराव जेनेबा रज'दोंबा मानि बेफोरो ओ बेफोरनि टाइम माने टाइम थावनाया माने इसे आलदा जायो आरोखिना मानि जायगा लायै जायगा मानि बिफां लाइफांखौ जेनेबा हासार गोनां जायगायाव गायदोंबा माने बांसिन ओ मोजां माने गोथाव मोनजानायखौबो नुनो मोनो जोंङो बिदिनो ओमफ्राय थाइजौखौ मोन ओ बिदिनो गायनो जेनेबा थाइजौखौ मोनो मारै मोनो होनोब्ला बिदि दिनो थाइजौखौ सिगां माने थाइजौआवथ' जेनेबा बेगर थायो मोनसे बेगर थायो ओमफाय मानि बे बेगरखौ माने गायनाय जायो गिबियाव थाइजौखौ। ओमफाय बे थाइजौ मोननो थाखाय जेनेबा थाइजौखौ गिबियाव बे बेगरखौ माने हा सिङाव फबनाय जायो। बा बेखौ हा सिङाव फबनानै बियो ओ लासैनो मानि सेवनानै मानि गाजा खिलियो बेगरनिफ्राय। ओमफाय बिदिनो गाजा खिलिनानै बियो लासैनो ओ गाजा खिलिनानै बिफां महरै देरबोयो लासैनो। ओमफाय बिदिनो देरबोनानै ओ लासै लासै देरबोनायनिफ्राय देरबोनानै बिदिनो गाव माने उनाव माने फिसा महर गिदिर लायो आरोना। औ बिदिनो जेब्ला बिफाङा गिदिर जायो गावनि फिथाइ थायनायनि सम जायो अब्ला मानि बिबार बारनानै फिथाइ थायो आरोखि ना थाइजौआ नोंथां। ओमफाय बिदिनो ओ थाइजौखौ माने फिथाइ मोननायजों लोगोसे बिनि जा बिफां दंफां मानि बेफोरखौबो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। माने थाइजौआ फिथाइ होनायजों लोगोसे बिदिनो सायाबो होयो। ओमफाय बिदिनो दंफां बायदिसिना बाथामफोर बिदि बानायनायावबो बाहायजायो ओमफाय ओ लोगोसे जे बिदिनो आनारस आनारसखौ होननानै बुङोब्ला जोङो आनारजखौ बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ बिदि होनानै जोङो गोबां मानसिफ्रा बुङो ओमफाय बिदिनो माने आनारसनि थावनायखौथ' जों बांसिनानो मिथिखायो। मानि बिनि थावनाया गोदै जायो बांसिनानो। ओमफाय बिदिनो औ गोदै गोखै खै ओमफाय बिदिनो ओ आनारसखौ ओ गायनोबा जेनेबा जि आनारसनि गोजौ बाहागोआव बिलाइ थायो माने बे खौनो गायफिननाय जायो। ओमफाय बेखौ
अब्ला नोंथाङालाय मा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो?
आंथ' गिबियाव मानि ओ बिदिनो थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो आं। ओमफाय बिनि उनाव खमला खमलाखौबो बांसिन जानो गोथाव मोनो आं गोदै गोखै माने खमला जायोब्ला मानि ओ गोबां जोंनि देहायावबो मानि नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ सुफुङो मानि आंखाल जानायफोरखौ। बेनानो देहायाव माने गोबां हेफाजाब होयो खमला फिथाइखौ जायोबा माने।
उ
बेनि थाखाय आं जानाय जायो। ओमफाय बिदिनो थाइजौआबो गोबां नांगौ जिनिसफोरखौ होयो। बिदिनो ओमफाय खान्थाल खान्थाल फिथाइ होननानै बुङोब्ला ओ दाथ' खान्थाल फिथाइ मोनफुनाय सम नोंथां ओ नोंथांमोनथिं बो दाबायदियाव खान्थाल ओ फिथाइ नुयो जानो हागौ। मानि दानि ओ दा बोथोराव र' खान्थालनि फिथाइ मानि दाथ' गोबां मानसिफोरखौ खान्थाल जानायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो खान्थालनि थावनाया मानि गोथां समाव मानि एसे ओ गोदै दैसु जायो आरो खिना ओमफाय बिदिनो गोमोनबा औ ओमफाय बिदिनो गोमोन जायोबाथाय मानि गोदैल' जायो आरोना बांसिन गोदैयानो जायो गोमोन समाव। औ ओमफाय बिदिनो खान्थालाबो बिदिनो खान्थालनि बेगरखौ औ बिदिनो गायो आरोखिना खान्थालखौ। औ बाजाराव फाननानै बिदि दि रां आरजिनायखौबो जों नुनो औ अब्ला ओ नोंथाङाबो जेने
बेखौ जों नुनो मोनो। उम
औ नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं जेनेबा मा मा फिथाइ मोनो ओमफाय बेफोरखौ जेनेबा बेफोरनि थावनाया माबायदि जेनेबा नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बिनि बागै नोंथाङा एसे से फोरमायनानै होदो
औ बे समाव आं आं बुंथिलांनि जोंनिथिं मा मा फिथाइ मोनो जेरै जामबु जाम्बुआथ रोखोम रोखोमनि जामबु दं नङासै जेरै गुफुर जामबुबो दङ गोसोम जामबु नङा?
औ औ
बे रोखोमनि उम बेफोरखौ जोंनिथिं मोननाय जायो आरो जेरै प्लाम जेरै ओ साथालु साथालु होनोबा सिनायोना नोंथाङा? थाइजौनि खहे थाइजौखहे औ नोंथांमोनथिंजाय बेबायदि थाइजौ खहे फोर दंना गैया?
जोंनिथिंथ बेफोरखौ माने नुनो मोननाय जाया आरो ओ नोंथां माने जोंनि ओनसोलथिं माने थाइजौ खहेखौ नुनो मोननायानो नुआानो होनजायो माने नोंथां
औ जोंथिं जोंथिं दं आरोना थायजौ‌खहेया जेरै गोथांआव जेबो रस गैयै जायो ओ मोनो अब्ला एसे दैसाब साब बेबो जायो आरोना बेगराव बेबायदिनो थाइजौ बायदि बिहाबो दं आरो ना मोनथाम थाखोनि बिगुर दं आरो जेरै फार्स्टआव मोदोम बिगुर जाबाय सेकेेनाव मोदोम बिनि उनाव बेगर आरो सिङाव मा दंबावो बेगर बेबो थाइजौ बायदि रखोमानो नाथाय बे बांद्राय देरा आरो जेरै फिसा फिसा फ्लामा जेरै फिसा बेबायदिनो एसे देरसाब साब जायो आरो ओ जेरै बेबायदिनो थाइजौ खान्थाल बे बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आङो साबसिन होनोब्ला आंनिफ्राय आङो फ्लार्खौनो होनांसिगोन आरो ना प्लामा जेरै ओम मोनो थाङाव जेरै जायोब्ला फिसायाव जायोब्ला गोखा
औ
जेब्ला मोनो अब्ला एसे बिदिनो गोखै गोदै गोखा फादुब दुब बे जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो आङो बे प्लामखौ ए आंनिफ्राय मोजांसिन मोननायखौ आं मोनो आरो जेरै जोङो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला जोंनि देहायाव बेबायदिनो बोलोखौ मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला जोङो भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो जेरै मुलिफ्राव जों नुनो मोनो आनारस थाइजौ खान्थाल आफेल बेबायदि मुलिफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला जों भिटामिन नांगौ जायो अब्ला जों मा? खालामो फिथाइ सामथायाइखौ जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जों जायो नङासै? जेरै डाक्टारफ्राबो जोंखौ मा खालामो फिथाइ सामथाय जा जेब्ला जोंनि देहायाव बोलोआ थानाय नङा अब्ला जोंहा मा जायो फिथाइ सामथाइखौ जों जानो हायो आरो अब्ला जोंनि देहाया मा मोनो बोलो मोनो भिटामिन मोनो आरो जोङो बेबायदिनो गावनि देहाखौ थाजिम लाखि नो हायो आरो
उम
अब्ला नोंथांनिफ्राय बुंबावनो हागोन फिथाय सामथायनि सोमोन्दै
बिदिनो
जेरै जों फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जों मा खालामनो हायो रां आरजिनो हायो नङासै आथिखालावथ जोंहा फिथाइ सामथाइ फानोब्ला बाजाराव बेबायदिनो मुलाम्फाखौ मोननायखौ जों मोननो थाङो आरो
माने थाइजौ बागान बानायनाय जायो जोंनि माबायाव जोंनियाव माने ओ जोंनि नआव माने गोबां थाइजौ बागान दं आरोखि ना नोंथां माने थाइजौ बिदिनो बिगासे ओ बिगाथाम बिगाब्रै थाइजौ दङ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो मानि मानि आथिखालावबो बिदिनो गोबां बिफां लाइफां नि जेनेबा फिथाइ सामथाइ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो बिदिनो सोरबाबा आंगुरनि फालांगि खालामो जेनेबा बिफां गायनानै आफेलनि बिफां गायनानै गोबां रां आरजियो थिग बिदिनो माने
औ
थाइजौ गोबां फिफां गायनाय जादों बेयाव बिदिनो फांसेयाव माने गोबां फिथाइ थायो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो थाइजौआ अबेबा माने थावनाया गोदै अबेबा थावनाया गोखै माने बिदिनो लगाय लथाय बेफोरखौ गायनाय जादों ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ बिलाथि नोंथांनाव बिलाथिखौ मिथिखायो माबायदि गिदिर जायो होननानै माने बेखौ गायनाय जादों बिदिनो ओमफफ्राय माने थाइजौजों बिदिनो थाइजौखौ बिदिनो बोथोराव जे जेब्ला थाइजौनि बोथोर फैयो अब्ला बेखौ फाननानै माने गोबां रां आरजि दायो मानि दानि जुगावथ औ औ नोंथां माने दानि जुगाव थ माबोरै जेनेबा मा खालामनानै रां आरजिगोन माने बेफोरखौलसो जोङो नागिरो दानि सुबुंफोरा मा माबा मोनसे म मा मावब्ला बांसिन रां आरजिनो हागोन मा माबा मोनसे खालामबा जेनबा बेफोरनि थाखाय मानि आथिखालावथ गावबागाव रां आरजिनाय बेफोरनि थाखाय थाखायसो जोङो गासिबो जिनिसखौनो फालांगि खालामो नालाय नोंथां बिनि थाखाय माने थाइजौ फालांगि खालामनाय जायो आरोना नोंथां जोंनिथिं
औ ओरैलाय बेसेबांसो जाय नोंसिनिथिं बेसेबां बेसे बेसेनफ्रा थाइजौनि बेसेनफ्रा
बिदिनो बुङोब्ला जोंनिथिं थाइजौआ जे जेब्ला गोमोन। गोमोन बिदिनो गोमोन गोथां मानि आलदा आलदा थायो आरोखि ना नोंथां बेसेना बिदिनो गोमोनखौ बिदिनो गिदिरब्ला बिदिनो थाइसेयावनो बिदिनो त्रिस थाखा सल्लिस थाखा गाहाम लायो आरोखि आङो गोथां ओमफ्राय बिदिनो गोथांफोरखौ फसिस बिस थाखा बिदि लायो।
ओरैनो सेरसेयाव बेसेबां?
बिदिनो सेरसेयावथ' बिदिनो बुङोब्ला आसि एकस' थाखा बिदि लानायखौ जों नुनो मोनो सेरसेयाव माने गोबां दाम लायो आरोखि ना बिदिनो औ
दसेनि उनाव हरफिनलायनोसै ना
औ दे होमबा नोंथां।
ओम